औ नोंथां नोंथांनिसिमबो बावहरबाय गोजोन मोनाबिलि समखौ
अ बे समाव मोजाङानो दोङो ना
औ दङ नोंथां मोजाङानो
ए दे ओमफ्राय बोथोरफ्रा माबायदि नोंथांनिसिम
बोथोराथ' एसे गरमबो नाथाय बारबो बारगासिनो नोंथां
ओम ओमफ्राय जानाय लोंनाय जाबाय
जानाय जानाय लोंनायालाय जाथ'वाखै नोंथां अब्ला नोंथांमोननिथिं बोथोरा बोरैहाय दङ
बर्थ'मान थिगानो जोंनिथिंबो दोहै सानावबो बेबाय दिनो दोमैलुमोन दाबो बर्थमान दोमैलुआनो दोङो
औ नंगौ नंगौ
अब्ला बे समाव नोंथांखो कल खालामनायनि जाहोना बेनो जे मोनसे बिसय लानानै आं नोंथांजों सुंद'यै बाथ्रा आं सावरायनो सानदों आरो बे समाव नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन
अ अ अब्ला बे समाव बिसयानो जाबाय मुभि एबा फिल्मनि सायाव जोङो सुंद'यै सावरायनो
औ सावथुन ना
ओ सावथुन ओ ओ अब्ला बे समाव नोंथाङा गिबियावनो सावथुन नि बागै सुंद'यै होननो हागोन नामा?
आंहा बिदिथ' बेसेबां माने एक्सपिरियेन्स गैयाबा मोनथिनाय माने रोंगौथि गैया नोंथां खिन्थु आं जेखिनिखौ हायो बेखिनिखौ बुंगोन आरो औ सावथुन होनोब्ला जों माखौ मोनथियो नङा होमबा
उम उम
मोनसे सावथुन बानायनोब्ला नोंथां जोङो माने मोनसे स्ट'रि थायो नङा होमबा
ओ ओ ओ
औ खायसे स्ट'रिफोरखौ जोङो साननानैबो बानायो नाथाय खायसे स्ट'रिखौ माने रियेल इभेन्ट नङा होमबा
उम उम उम
माने मोगथां मोगथांनि जारिमिनखौबो जोङो माने मा होनो लिरनानै जोङो बानायनाय जायो आरो मभिखौहाय
उम उम उम
मोगथाङाव जानाय जों जाथायफोरखौ जोङो मभिनि गेजेरजों बा सावथुननि गेजेरजों देखायनो हायो आरो
औ औ
दा मुभि मुभिखौ मानो थाखाय बानायो नङा होनबा मुभियानो जाबाय जोंनि सुबुं माहारिनो माबाफोर मोनसे मेसेज होनो नङा होमबा फोरोंनो औ बेफोरबायदि बैफोरबायदि माने माबाफोर मोनसे ओ खामानि बा गाज्रि खामानि बा मोजां खामानि खौ जों बोरैहाय मावनांगौ नङा होमबा बोरैहाय मोजां मानसिआ माबायदिहाय गाज्रि जायो गाज्रि मानसिया बोरैहाय मोजां जायो बेफोरबायदि गियानफोरखौ जोङो मबे फोरनि गेजेरजों मोननो हायो आरो
ओ नंगौ नोंथां ओ
औ नाथाय खायसे मुभिया एसेन् इन्टारटेनमेन्टनि थाखायबो जायो नङा होनबा खायसे इदिनो जगिंनि जोङो जेराव माने गोजोननाय लानो हायो आरो खायसे गोबां मुभिफोरावबो फेमिलिनि थायो नङा होमबा फेमिलिनि मुभि बिदिनो जाथायफोर जेनेबा मोनसे न'खराव मा मा जाथायफोर थायो बा जायो नङा होनबा मोगथाङाव जोङो बैफोरबायादि माने मुभिफोरखौ नायनानै जोङो माने रियेलाइस खालामनो हायो आरो जों माने आसलथे माने मोगथाङाव जों मा खालामदों नङा होमबा
ओ ओ ओ
जों मुभिफोरखौ नायनांगौ मानो होनोबा जों मुभि नायोब्ला एसेबाबो जों मुभिनिफ्राय गियानखौ मोननो हायो बिदिनो गोबां फिल्म थायो जेरैहाय बाय'ग्रापिफोर थायो नङा होमबा जेराव जोङो सासे माने बाय'ग्राफि होनबाथ' सासे सुबुंनि जिउ जारिमिन ना
उम उम उम
बेबायदिनो गोबां माने मुभिफोर दिहुनो जोंनो माने सुबुं माहारिनो बा नायनो थाखाय माने खोन्थानो थाखाय मोनसे मेसेज होनो थाखाय गोबां औ गोबां बेबायदि फिलिमफोरा माने जोंनि बे समाजाव थानाय सम सुबुंफोरनो माने गोबां गोनां मेसेजफोरखौ माने सेयार खालामो आरो नङा होनबा
ओ ओ नोंथाङा
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा उनाव आं एसे हायोब्ला फोरमायबावनोसै
ओ ओ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बुहुद नंगौ बाथ्राखौनो बुंबाय मानो होनबा जोङो मभिफोरनिफ्राय जोङो रंजानायबो मोननो हायो नंगौना नङा
नंगौ औ
बिदिनो इन्टारटेनमेन्टनिबो दङो गोबां बेबादि रियेल इभेन्टनिबो दोङो मोनसे हिस्टिरि बादि
औ
दा दिनै उम मभिफोरखौ नायनानै जोङो मा माखासे जोंनि दुखुफोरखो जोंनि माबाफोरखोबो जोङो रेजें खालामनोबो हायो माखौ माखासे इन्टारटेमेन्टफोरखौ जों नायनानै
नंगौ
मानो होमबा
इन्टारटेनमेन्टावबो जोङो माखासे मा होनो मिनिथावना बिबादि जोङो मिनिनो गोसो गैयाबाबो मिनिनो गोनां जानाय बेबायदि माने माखासे माखासे जोङो सावथुनफोरखौ जोङो एक्टिंफोरखो जोङो माखासे मा होनो बाथ्राफोरखो जों मोननो हायो
नंगौ औ
आरो बेफोरखौ नायबा जोङो मा होनो एसेबाबो मा होनो गोसोआव रेजें मोनो आरो एसेबाबो जोङो दान्दिसे समबाबो दुखु जाहाजों नाख्रेब जानायनिफ्राय डिप्रेसन एनजाइटि बे स्ट्रेसफोरनिफ्राय जोङो मा एसेबाबो रिलिब मोननो हायो
औ नंगौ
दिनै गोबां बेबायदि उम उम इन्टारटेनमेन्टफोर दङो नंगौना नङा हिन्दीआव बो बलिउदआवबो गोबां बेबादिफोर दोङो
औ नंगौ औ
बलिउड मुभिफोर दङो आरो बेबादिनो माखासे गोबां बेबायदि इन्टारटेन माबा कमेडियानफोर जेरै सार्लिन चेमप्लि बिसोरनि मभिफोरा आरो मिस्टार बिन बेफोरनि माखासे बिसिनि एक्टिंफोरा मा ओरैबायदि मोनसे मिनि थावना
औ खोनादों खोनादों
बिसोरनि माखासे एक्टिंफोरा मा उम जोंनि माबाफोरखौ मा होनो बेबादि ओ गोसो खौ माने रंजाहोनो हानाय बेबादि बिसोरहा माने माखासे एक्टिंफोरखौ बाहायो अब्ला जों बेफोरखौ नायनानै मा जोंनि दुखु दाहाफोरनिफ्राय जोंनि सिन्थाफोरनिफ्राय जोङो माने दान्दिसे समबाबो जोङो रिलिफ मोननो हायो
औ औ नंगौ
आरो बेबायदिनो माखासे मा होनो मुभिफोरखो नायोबा जोङो माखासे रियेल बेबायदि मा होनो पिकचारा माने जोंनि गोसोआव जाखांफैयो जेरै माखासे बेबायदि मा होनो हिस्ट्रि दोङो जेनेबा बिदिन्थि हिसाबै मा होनो टाइटानिक जाहाज दुबैनाय
औ औ नंगौ
दा टाइटानिक जाहाज दुबिनायखौ जोङो जोंनि मेगनजोंबो नुवाखै आरो जों मि मिथिआखैबो माबादि नाथाय बे टाइटानिक मुभिखौ नायबा जोङो ओरै ओरै बायदि मोनसे मा होनो जोंनि जिबन जोंनि माबायाव जोङो गोसोआव फैयो जे मा होनो बै समाव माबादि जाथाय जादोंमोन
औ
मा बादि जाथाय जादोंमोन बै समाव माबायदि मानसिफ्रा बेबायदि हमयसायाव गोग्लैदोंमोन जों बे बेखो मा होनो गोसोआव थालाङो बेफोरखौ गोसोआव थालाङो आरो मा होनगोन जेनेबा मुभिफोरखौ नायनानै जों माबायदि नलेजफोरखौ मोननो हायो होनबा जोङो खोमादों खोनानाय आरो मा होनो मालायनिखो
औ
खोमादों खोनानाय बुंनायखौ खोमादों खोनानाया जोंनि गोसोआव दान्दिसेल' माने थालाङो जोंनि बेखो साननैसोनि उन-उनावनो माखासे सैथो बाथ्राबाबो बेसेन गोनां बा थ्राबाबो जोङो मा बावगारलाङो।
औ औ नंगौ
नाथाय जेब्ला जोङो जुदि बेफोर जुदि माबाफोरफोरखो जुदि सावगारिजों सावथुनजों लाबदों जेरै माखासे एक्टिंजों लाबदों जेरै जोङो नाय फायोबा जोंनि जिउआव मा मा अराय समनि थाखाय जोंनि माबायाव थालाङो जोनदो लोगोसे जोङो मालायनि बुंनायखो जोङो मा खोनासंनानै जोङो मोनफा मोनफायै होननो हाया। नाथाय जेब्ला जोङो सावथुनफोराव नायगोन बे सावथुननि माखासे माबाफोर सल'फोरखो बाथ्राफोरखो जोङो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जोङो गाव गायनि खुगाजों जों बुंनो हायो। फोरमायनो हायो। दा दिनै बेफोरबायदि माखासे नलेजफोरखो जों मोननो हायो। आरो बेबायदिनो मा होनो गोबां मुभिफोर दोङो बे मुभिफोरखोबो जों नायनांगौ नायनानै माखासे जोङो नलेजफोरखौबो मोननो हायो माखा माखासे जोंनि गोसोआव रंजानाय बेफोरबायदिखोबो जों मोननो हायो। बेबायदिनो संसाराव बेल' नङा जे मा होनो मोजां सावथुनफोर दोङो नङा नाथाय माखासे मानसिनि जिबनाव खहा खालामनो हानाय बेफोरबायदिबो मा होनो भिदिअफोर दोङो बेबायदि माबाफोर दोङो नाथाय जोङो मोजां गाज्रिखो बासिनानै मोजांखो लानाया मोजां सावथुननिफ्रायबो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो जोंखौ गोबां बेबायदि हेफाजाब खालामो मानो होनबा माखासे जेरै उदाहरन सुरुबै बेबायदिनो महाभारत बै समाव महाभारत भारताव माबायदि जुध जादोंमोन जों बेफोरखौथ' मिथिया।
औ औ नंगौ।
नाथाय जेब्ला जोङो मुभिफोरखौ नायो अब्ला जोङो ओरैबायदि मोनफा मोनफा गोसोखांनो हा हायो जे जों दाबो माने फंनैसोबाबो होननो हागोन महाभारतआव माबायदि जु थ' जादों बै समाव माबायदि जाथाय जादोंमोन
औ औ
बेबायदिनो जोङो माने मा? माखासे मुभिफोरनिफ्रायबो जोङो बेबायदि नलेजफोरखोबो मोननो हायो आरो माखा माखासे जोंनि दुखु दाहाफोरखोबो जोंखो रिलिभ खालामनो हायो अब्ला बे समाव समाथ' जाहा दंबावो नोंथाङा फंनैसो होनबावगोन नामा?
औ बुंनोसै नोंथां।
अब्ला आं बर'नि जारिमिनारि जाथायखौ एसे होनोसै नङा होनबा? औ औ फिलमजों बा सावथुनजों देखायजानाय ना एक्टिंजों देखायजानाय फोरमायजानाय माने रियेल काहिनिया जोंहा दाखाै बावैसो साननैसो सिगां मोनसे माने सावथुन ओंखारदोंमोन बर'नि जारिमिनखौ लानानै नङा होमबा?
ओ ओ।
जाय माने सावथुननि मुङानो जादों जांख्रिथाय थैसाम नङा होनबा?
ओ ओ नोंगौ नोंथां ओ
दा जेरै जोंथ' बेफोर जा जारिमिनफोरखौ माने नुजोबाखै गासिखौबो नङा होनबा? खायसे माने ओ नुयि जारिमिनफोरखौ बा मोनथिना मोनै जारिमिनफोरखौ जों बे माने सावथुननि गेजेरजों बा एक्टिंनि गेजेर जों बानायनानै देखायनायनि थाखाय जोङो गोबां माने बर' हारिया बेसेबां नाख्रेबजादोंमोन होनबा बा बेसेबां गादब जादोंमोन गुबुन हारिनि सु बा सरखारारजों बेसेबां माने गादबना दोनजादोंमोन जोंनि बर' हारिफ्रा दा बेफोरखौ लानानैनो माने जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगाव माने बेफोर जारिमिन माने जोंनो दा इयुन जोलैफोरनो थाखाय देखायदों आरो नङा होमबा? दा बेफोरनो मोनसे माने मोजां माने मा होनगोन बेखौ प्लेटफर्म माने देखायनांगौआ जेराव जोंनि माने इयुन जोलैनि माने गथ'साफ्रा माने मोनथिनानै मोनो बर'नि जारिमिनखौ। दा जों जारिमिखौ फोथांना दोनोब्ला बा सिनायथिखौ फोथांना दोनोब्ला जोंनो माने साथुन मुलुगखौ नांगौ जायो नङा होमबा? जोंना हारि जो हारिखौ जौ होनोब्ला औ
ओ नोंथां दे जाबाय दे ओ नोंथांजों सावरायनानै बेबायदि माखासे साव थुननि बागैबो आङो आं मिथियिखो मिथिनो हाबाय बुजिनो हाबाय बिनिखायनो नोंगो बहुत रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ औ जागोन नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय।
ओ दे।